औ औ खोनादोंना अ मा खालामदों?
दङ ओरैनो जिरायनानै गसंनानै दङ।
ए जाखांबायबा।
जाखांयाखैनो संबाय थादों दासो।
ए मा ओंख्रि?
ए पनेर लाबोदोंमोनलै दहाय एसे।
अ।
दिनै ना बेदर जायाना।
अ दिनै मंगलबार नालाय।
उम ओंखायनो नोंसालाय जाबायना जायाखै खबरालाय मोजाङानो। नोनालाय नोनालाय मा खबर?
बिदिनो मोजाङानो दंदयो र
अ एबार मोजां खोनादो माथो।
उम
नोंसालाय जाबाय?
होम
संगासिनो दङ जाथ'वाखै।
ए मा संदो?
माबा संदों थाइ बेदर नामा अमा?
ए
इनिफ्राय मा संदो मिथिया बाजैमोन संगासिनो द।
उम
स्कुलालाय बहा फरायनाय नोंलाय?
हा
स्कुलखौ बहा फरायनाय
स्कुला आंना बेवहायनो मा होनो निकासि
निकासि
अ
ए
माने स्कुल माने कलेज मानो निकासिनि गियानपिट डिग्रि कलेज।
निकासि मा कलेज? दिग्रि कलेज औ हाइस्कुलावबो बियावनो दंखायोमोन।
हाइ स्कुल खाथियाव नांजाबनाय
अन्थ हाइ स्कुलखौ नों बेयावनो फरायखादोंमोन नामा होनदो?
ओहो आंना हाइ स्कुला नै बेयावनो जोंनि जायगायावनो सबनकाता।
ए स्कुलनि नामखो खिथा जायो गोन इडुकेसन ना इडुकेसनाव गोलै जायो।
उम
निफ्राय फरायाखै होमबा?
फरायबाय दं दा सेकेण्ड सेम
औ
इगजाम दङ र' इगजामा थारटिनिफ्राय। फाइनाल औ
ए
नोंनालाय?
आंना
औ
ना स्कुलखो गामि खाथियावनो आंनियाबो।
औ
बेनिफ्राय हाय सेकेणडारिखौ गरायस्वराव गरास्वर सेकेणडारि कलेज सेकेणडारि कलेज नङा मोननै दङ कलेजबो दङ सेखेनडारि दोङो ओमफाय हाय सेकेण्डारि दं दा ओमफ्राय डिग्रिया रोङियाव
मा होनदों खोनायाखै
रोङिया कलेज डिग्री आ
औ
मा साबजेक लादीं नींलाइ
मेजर लादोंमोन मेजर
मा मेजर?
हा
मा साबजेक्ट?
इंलिस
ए इंलिस हानाय बाथ आं हले इंलिस हाथारा
हाया हानाया लाय ओमफ्राय सबबो सेमानो फरायबा सबखौबी हायो फरायाब बाहाया बिदि आर हाया आंनाबो एसे प्रब्लेम जायो इंलिसावहाय अब्लाबो ट्राय खालाम नायदोंमोन ओमफ्राय एसे गोरान मोनदों मोननायालाय
उम अब्लाबो एसे हानाय जालाङोना इंगलिस मेजर लाबाथाय
लाबा हानाय जालाङो आरोना ओमफ्राय एख ख माबा इंलिस मेजर लाबाबो माने जेबो मा एम एल बिदियावनो गोलैहैयो नालाय इंलिसआ बेलेग लाबाथाय इडुकेसनख लानांग जोंहा आरो इंलिसखौ लाबायना ओमफ्राय एख माबा गैया आरोना माने बिदि माबा मोनहैनाय नङा बेफोरबायदि होनो आरो नायसै मा जायो उनावहाय
मा माबानाय मोनहैनाय नङा? मोजां फरायबानो मोजां रोंबानोहा मोनहैगोन आरो नोंबो मानो सिनथा खालामदों।
इंलिस मेजरा जेनबा इफोरबायदि हायाना मा होनो इदि बुङोलै एम आइल आरो एम आइल नि माबायाव गोलैयो नालाय इदि लानाङा एख गैया इदुकेसन फिलसफि माबाब मा होनो इफोरदि ओय बे लाबासो मालाय लानांगोन ओयदिखो माबाया इंलिस मेजर बड मेजर बिदि लानो नाङा होनो सुन। होन्दो सुन जोंना। रोंजोनि माबाया होनदो।
सोरो थिटसारा।
अ माने थिटचार माने साइदआव ओरैनो आदाबो आदा आरोना ओमफाय रेन्ट मालिकमोन जोंनि।
पाब्लिकखोलाय माखाय नो इलाय। पाब्लिकआलाय माखौ बुंगोन आरो नों लानायास सो मा साननानै लादों। मांद्राय फरायदों बिसिनि दा मोजां फारबालाय इंलिसावबो मोज रा माथ इंलिसाव ग्रामारफोरखो फोरोंनो हाबा टिउसन लानो हायो स्कुलाव हाबना थानो हायो। बड'फ नियादो आरो बांसिनसो माबा जायोना। बुंखायोलै बुंनायफोरा बयबो होमबालाय बहुदानो लायोना दानि जुगाव इदुकेसन फलसफि बेफोरबोथ' बुहुत स्टुडेन्ट दोङो एरनो बिसोरबो गोग्लैसोना दोंङो रा।
उम।
बयावबो दानियालाय महद थैया थो इंलिसबाबो जिखुनुआनो नजाद सब साबजेक्टखौनो आजिखालि बयबो पाजाजखानाय थाजोब फायो।
अ नोंना जेनेरेलमोन। उम। ना मेजर लादोमोन? मा मेजर लादोंमोन?
आंना कम्पिउटार साइन्ससो।
अ।
अमफिटार साइन्स।
फेमिलियावसो सो दं नोंसा?
आ आगैदोंं आ ओमफ्राय आय आफा।
अ।
साबबामोन ससेया हाबा हरबाय आगै। मोजांङैनो। ओं मोजाङैनो दं। गासैबो। नोंसा साबोसे?
जोंहा गासै थारटिन जोनजायो।
थारटिन?
उम।
गोदोर मानि माथो नोंसा ओमबालाय।
औ।
बिदिबा मोजांबो। नोंनि गोदोर मासि। सिगां जाहा आमायलाहासो बिराद बिसामोन जि मोजां मोनोमोन जों थांनानै थाहैनो। जाहा आमायलाहाबो गासिबो ज' थाजोबो मोनलै ओम इसाना थारतिनसाय बारासो जागोनदां। दा सोलायबायसै आं बयबो सिगां बिराट बुरजामोन आरो। नोंसाबो थ' जा मोजां जायोखोमा ज' रायलायनो
जायो जोंना ओमफाय सबबो न'आव थाजोबा बाहेरावसो थायो बाहेरायाव आथा दंजोबो न'आव आथा दं। जोंना आदामोना न'आव थाया आरो। दामाने सुटियाव दंफैजोबो सब। बो
ए साख ख्रि मावजोबो नामालै?
साख्रि मावानो दे खासेल' मावो। ओमफाय बाखिया खानैया हटेलाव मेनेजार खासेया ओमफाय खासेया इनि ओन्दै आरो बेजोंनो जमा हटेलावनो। खासिया हटेल मेनेजार ओमफाय इनि गाहाय खासेया इसोर जमा थायो ओमफाय खासेया आरो फरेस्टआव मावो आरो।
उम मोजाङानो नोंसा एसे गिदिर फेमिलिबा मोजां नांङो दानि जुगाव सब फिसा फिसा जाजोबबायना मानसिफोरा फेमिलिफोरा
जयनिं फेमिलि आरो ओंखायनो गोदोर जाना दं।
नोंथां नोंथाङा मोजांङानो ज' जानानै अनलायनाय बायदि जायोलै सबबो हेलब होनलायनाय जायो बिदिबा दानि जुग - नङाबा रावबो बिखोबो बिखो नायनो हाय बेबा बेबो बिखो नायनोहालायासो जालायो
औ जाथनो जायाखै नोंसा? जाथ'नो जायाखै नोंसा? हेलौ।
ओहो।
हेलौ।
जाथ'वाखै
हा?
जाहाना एसे हर जायो।
औ। नेटवर्कनि प्रब्लेम मोनदों नामा?
दा नै समाव बरिया मोजां खोनादों।
अ आं खोनायाखैमोन नोंनि माथोखौहाय।
मोनथाय आंनाबो प्रब्लेम जायो सान समाव होमबा। दिग्रि लाखांनालाय मोजाङानो नोंनालाय फंबाय संबाय दंना गैया? फंबाय बिनानाव।
आंनो ओनदैसिन न'आवहाय। गासिनिसायबो
नों अनजासोयोदां ओमबाला। बयनिसायबो उरलैखाय।
बिदिनो।
उनदैखौ अनसिनोना। बयबो। बयबो बयनिबो अननाय मोनो आरो।
अननायालाय अनो सोबबो।
उम। आदर मालि जाद्रायाबानो जाबाय।
डिग्रि जोब्बायना नोंना?
डिग्रि जोबबाय आंना।
अ
डिग्रि कमप्लिट। दुइ बोसोर जनासो थाबाय। मास्टार दिडिग्रि खालामनोदियानो खालामनो होनदोंमोन न'निफ्राय बेनिफ्राय एन्ट्रेन्सफोरखौ होना नायनोसै होनना थाथ'बाय बोसोरसे।
औ।
गेप्स थानानै आरो एडमिसन लानायानो जाफिनदिया।
गेप थादावनाया माने हुदाया गाज्रि आरोना।
इदिनोथ' जालांबाय दा आंनिया सि-सिगां खोन्थानाय गैया रावबो। जोंनिया नखराव बारा फरायनाय गैयामोनना फासथाव
मा गैया?
नख र गिदिर फरायनाय गैया ओहो दा इदिनो जालांबाय
अ
उम ओमफ्रायलाय बहाफोर बहा लागोन सान्द दा डिग्रि जोब्बा?
नायनोसै मा जायो डिग्रि जोबनायनि उनावहाय डिग्रि जोबनायनि उनाव फरायफिननो गोसो गैला
मानो
मा होनो माने माने आं बे माबा इन्टारभिउसो होगोन बिदि सानबाय दंमोन
आंनाबोथ' बिदिनो थालांदों इन्टारभिउ होगोन होननानै साननानै थान हाबाय इन्टारभिउ पास ज जादों ज फ दाउ जायनिनो थालांनाय थालांनाय थालांनाय बिदिनो लाना दोननाया मोजांलै